औ खुलुमबाय नोंथां ओ आं नोंनाव ओ नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने आङो नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनायस कल खालामदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ औ माने जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय जोङो माबोरै जोथोन लाखियोब्ला जों ना ओ एबा माबोरै बोसोन होयोब्ला जोङो मोजाङै बा गावनि थांखियाव होसोनायाव मदद खालामनो हागोन आं बेखौसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ सासे ओ गथ' एबा गथ' फिसाखौ जोथोन लानो थाखाय आङो बिमा एबा बिफानि रल लानानै नोंथांनो ओ मा होनो फोरमायनो सानदों आरो मानो होनोबा गथ'खौ बिमा आरो बि बिफायासो बांसिन जोथोनै लाखिनो हायो गुबुना बेखौ बांद्राय जोथोन लाखिनो हाया आरो नोंथां मानोना बेखायनो आङो बिमा बिफा जानानै बे खोथाखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो सासे गथ'खौ नोङो जोथोन लाखिनोबा एबा गोग्गो ओ
सुबुं खालामनो थाखाय माने गिबियावनो गोबां जोथोन लानांगोन गिबियावनो जोनो मोननाय लोगो गथ'आ ओ गोबां खोथाफोरखौ रोंबोखाया बेखौ जोङो सानफा एफा सोलोंनासो गथ'खौ फोरोंनो नांगोन आरो नोंथां बेखौ फोरोंब्लासो मा होनो गथ'आ गियान लागोन एबा एसे मोजां गोग्गो सुबुं जानो हागोन आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला गथ'आ थाम ब्रै बोसोर जायो अब्ला जोङो गिबि गिबियाव जोङो गथ'खौ मा होनो फरायसालि हगारहरो बेफोर फरायसालियाव हरनाय समाव गथ'आ मा होनो उन्दैनिफ्रायनो रोंखाना फैया बेखौ फ एफा निमा बिफानि रावफोरनिफ्रायसो एफा एफा रोंनानै रोंनानै राय्लायनो हानाय जायो थिग बेबायदिनो बिथांखौ जोङो गथ'खौ फरायसालियाव हगार हरनानै गथ'खौ जोङो सोलोंथाइ एबा गोजौ सोलोंथाइ लानो होननानै जोङो थांखिजों हगार हरनाय जायो थिग बेबायदिनो गथ'खौ सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांहोनांगोन सम मथे ओंखारहो नांगोन सम मथे दोननांनांगोन सम मथे जानो होनांगोन सम मथे फरायनो होनांगोन आरो नोंथां अब्लासो मा होनो गथ'आ मोजां जागोन बे गथ'फोरनि थाखाय सानफ्रोमबो न'आव बिमा बिफा न सायखिजाया सासे सुबुङा सानफ्रोमबो फोरोंनांगोन बेखौ जोंङ नोजोर होनांगोन बेयो माबायदि फरायदों माबायदि थादों बिथां बियो फरायनो गोसो ज गोनां जाया बेफोरखौ जोङो बायदि बायदि राहा लानानै जोङो फोरोंनांगोन मानो होनबा सासे गथ'आ मा होनो फरायनायाव जोबोद बायो बियो सानफ्रोमबो गेलेनानै मोजां मोनो ओरैनो थानानै मोजां मोनो बेनिखायनो बेखौ जोङो बायदि बायदि राहाजों जेरै जोङो गोदान मुगानि गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों जोङो फोरोंनां आरो बेखौ खौ जों जेरै खायसे गेलेनाय मेलेमारि गेलेनाय जेरै जोङो ए बि सिडि गेलेनाय दोङो बिदिनो गोबां से नै थाम गेलेनाय दोङो दाजाब दरख' दोङो लावथि द गेलेनाय दोङो बिदिनो गोबां जोङो फ्राय राहाजों जोङो गेलेहोनो हायो जाहाथे मा बेयो फरायनायाव गोसो जयो एबा बे गेलेनायजोंनो गोरों जायो रोङो बेनि थाखाय जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन थिग बेबायदिनो जोङो एबा बिमा बिफाया बेबायदिनो सानफ्रोमबो फरायसालियाव हगार हरनायजों लोगोसे गथ'नो मा नांगौ बेफोरखौ जों सानफ्रोमबो नोजोर होनांगोन बिहा मा खम जादों बिहा माबाफोर फरायनायाव उसुबिदा मोनदों नामा बेखौ जोङो सानफ्रामबो नोजोर होनो रोंनांगोन अब्लासो मा गथ'आ थार आबुं जौगानायाव जौगासारनो हागोन आरो' आरो मा गथ'आनो सानफ्रोमबो मा होनो मोनसे आं मोजां आबहावाखौ होनो हानांगोन न'आव माने जाहाथे न'आव जेबो दावराव दावसि जाया मोजां आबहावा गोग्गो आबहावा जेरै गथ'खौ सानफ्रोमबो अननाय अननायजों फोरोंनांगोन आरो मा माबा मोनसे दाय मावोबा बेखौ आसि दिन्थिनानै बुंनांगोन। सिगिनांगोनबो सम सम जाहाथे मा बेयो बिनि बारगानो हाया बेनि थाखायनो बे नोजोर होनानै सिगिनांगोनबो आरो बांदो ओ बांद्राय नङा नेमखान्थि बायदियै सिगिनांनोबो आरो मा ओ मानियाब्ला बेयाव बुंनायाव खोथासों एसे बुनानैबाबो सिगिनांगोन। बे बुनाया जाहैबाय मा बे आयेननि बारा नङा जाखिनि बुनांगौ थोजासे आरो बे बांद्राय साजासेबो नङा बेबायदि नुनानै गथ'खौ माने सिगिनानै एसे ओ निउट्रलाव लाखिनो हायो आरो नोंथां दिदोमै नङाबा गथ'फोरा उनाव बारग बारनोबो हागौ बिनि थाखायनो गथ'फोरखौ बिदि खालामबासो उनाव मोनसे रोंनानै जाहैगोन आरो इयुनाव जाफुंसार जाहोनो हागोन आर' जेब्ला गथ'खौ सम सम ओ गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जों फरायसालियाव हरोब्ला बिथांमोनखौ नोजोर होनांगोन माबे फरायसालि एबा माबे ओ कलेजनि नि मुलुगसोलोंसालिनि आबहावाया मोजां बेफोरखौबो नोजोर होनानै गथ' हगार हरनांगोन आरो गथ'खौ मा होनो ओ माबे जायगानि ओनसोलनि आबहावाया साबसिन फरायनायनि थाखाय बेफोर आब नोजोर बोनानै गथ'खौ सामफ्रोम्बो सोलोंथाइ होनो थाखाय आखायाव लानांगोन। अब्लासो मा गथ'आ मोजां जागोन आरो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो गथ'खौ जोंङो सानफ्रो माहोनो न'आवल' दोननाङा गथ'खौ जों सम सम बेरायहोनो लांनांगोन जेरै जोङो मुं-मुंदांखा जायगा जेरै जोङो जारिमिनारि जायगा जेरै समायना मिथिंगानि नुथाय बैफोरबायदि जायगायाव बेरायहोनो लां नांगोन जाहाथे बे मा गोदान मुगाजों ओ खारफानो होननानै बिथाङा ओ खर'आव माबाफोर नारसिन्थाय दङब्ला बे नारसिन्नाया खारनो हानाय बायदि ओ बिखौ मोनसे मोजां आबहावाखो आरो आरो ओ मा बिथांमोनखौ बिनि अनगायैबो गोबां ओ माहोनो साइन्स मिउजियाम बिदिनो ओ बिरोंदामिननि जाय दिन्थिनो हानांगोन मोजां जांगोन दा नोंथाङा
औ औ नोंथां
ओ गथ' फिसा गथ'नि गोनांथि ओ गोनांथिफोरखौ औ नोंथां दे।
दा जोङो सासे गथ'खौ जों जोथोन लानांगौब्ला जोंहा माने थोजासे ओ थो थोजासे जोङो ओ माहोनो फाव बा ओ रल लानांगोन आरोना जोङो बिमा बिफायानो गाहाय जानानै। बे सासे गथ'खौ जोङो गिदिरनि ओ उन्दैनिफ्राय जोङो गिदिरसिम बुजिनो रोंजासिम फेदेरनोबा बा फोलावनो थाखाय जोंहा माखासे जोंनो लाथारनांगौ माखासे ओ माहोनो रल्सफोरखौ जों लानांगोन आरो ना नोंथां। बेफोरखौ जोङो मावफुंनो हायाब्लानो मा जोंनि गथ'फ्रा मानि आर ओ बारगा आखल बा फ्रि जायो आरोना नोंथां दा बेफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो मोजाङै फोसाबलांखायोब्लासो बियो देरनानैहाय मोजां आखुनि बा गावनि थांखियाव होसोनो हानाय सासे गोग्गो मानसि जाहैयो आरो नोंथां। गिबियाव बे गथ'खौ जोङो फोसाबनो थाखाय बिनि गाहाय फाव लागिरियानो जाहैबाय बिनि बिमा आरो बेजों लोगोसे बिनि बिफा
ओ मानि बारगा आखलनि जायो आरोना नोंथां दा गिबियावहाय जोङो गथ'आ बिमानिफ्राय जोनोम मोनो हिसाबै बियो बिमाजों बांसिन थायो बा बिमाजों बांसिन बाथ्रा सावरायो बे बेलायावहाय बिमाफोरानो गथ'फोरखौ फोरोंनाया गुदि आरो ना मा होनो ओ गथ'फोरखौ फोरों नायनि गुदि दा बेनि थाखाय बिमाया सासे मोजां आखुनि बा मोजां गियाननि ओ मानसि जाग्रोनांगोन होमबासो बियो गावनि गथ'खौ बियो मोजाङै फोसाबनो हागोन आरोखि दा जेब्ला उन्दैया ओ जोनोम जानायनिफ्राय बिदिनो लायरायनो रोंजासिम जायो अब्ला बियो बिमाजों थायो आरो बिमानि रायलायनायखौ बियो ओ हमदांनो हायो लासै लासै लासैनो आरो जेब्ला लासै लासै हमदांनो हानानै बियो लायरायनो रोंनाय जाहैयो अब्लासो बियो बिमानि अनगायै गुबुन मानसिफोरजों बा गुबुन सुबुंफोरजों बे लायरायनो रोंनाय जाहैयो आरोखि दा बे समसिम मा बिमायानो बेखौहाय फोरोंग्रोनांगोन आरो रायलायनो। बिदिनो एसे एनै ओ खुगानि राव ओंखारहोग्रोनांगोन बिनि उनावहायसो लासै रायलायनाया जालांगोन नालाय। दा जेब्ला गथ'आ बिदि रायलायनो रोंङो आरो बाय बिमानि अनगायैबो गुबुन मानसि बा गुबुन सुबुंजों जेब्ला रायलायनो रोंङो। अब्ला जोंङो थाम ब्रै बोसोरसो जाहैब्लाथाय जोंङो बेखौ मा जोंङो फरायसालियाव हगारनांगोन। मानो होनोब्ला जोंङो ओ न'नि ओ गियाननि अनगायैबो जोंनो लेखानि गियान बा लेखा फरानि गियाना जों दानि आथिखालनि मुगायाव जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोंङो दानि जुगावहाय गथ'फोरखौ जोंङो फरायसालियाव सोथारनांगोन आरो नोंथां। ओ नङाब्ला जोंङो दानि मुगायावहाय जोंङो माने गोरोबफानो रोङाब्ला दानि मुगायाव थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब आरो ना नोंथां। दा बेनि थाखाय जोंङो बे गथ'खौ जोंङो फरायसालियाव सोनायनायनि उनावहाय जे साननो हागौ फरायसालियाव सोनाय लोगो-लोगो फोरोंगिरियानो फोरोंजोबखायो नाथाय बिदि नङा नोंथां सासे गथ'खौ फोरोंनोब्ला फोरोंगिरिया माब्लाबाबो फोरोंनो हाया आरो ना
फोरोंनाय गैयाब्ला फोरोंगिरिया माब्लाबाबो हारसिङै गथ'खौ फोरोंनो हाया बेनिखायनो फोरोंगिरिनोल' हगारसारालासिनो जोङो जेब्लानाखि फरायसालियाव हगारो अब्ला जोङो बैफोरखौ फोरोंगिरिनोल' हगारालासिनो जोङो न'आवबो बे गथ'खौ जोङो फोरोंनांगोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला बिमा-बिफानि ओ खोथाया बा रावा गथ'नियाव थाबसिन बा गोख्रैसिन हाबो आरो फोरोंगिरिया गुबुन मानसि जानायनि थाखाय बा ओ बिमा-बिफानि अनगा गुबन जानायनि थाखाय बियो फोरोंगिरि बुंनाया गथ'फोरनाव मानि थाब गोसोआव हाबा आरोना बेनिखायनो जोङो मा फोरोंगिरिजों लोगोसे जों न'आवबो फोरोंनाया जोबोद गोनां आरोना। दा बेजों लोगोसे दानि मुगायाव दानि मुगाजों गोरोबफानांगौ होननानै जोङो गथ'फोरनि आखायाव गथ' समनिफ्रायनो जोङो बेबायदि ओ मबाइल बा टिभि बा कम्पिउटार बेफोर मुवा बेसादजों जोङो गेलेहोआलासिनो जोङो
ओ फोथार बा लांदां जायगायाव जोङो गथ'नि
देहाखौ गेलेहोनाया जोबोर गोनां आरोना जेरै लांदां फोथारफ्राव ओ गोग्गो बार जाहोनाय आरो बेजों लोगोसे खारनाय बारनाय बिदिनो माखासे ओ लेखाजों सोमोन सोमोन्दो गोनां गेलेनाय बा लेखानि सो ओ लेखाजों थोंजोङै सोमोन्दो गैयै गेलेनाय। बैफोर माखासे ओ गोबां रोखोमनि गेलेनाय आयदाफोरबो
जों लाथार मानो होननानै बुङोब्ला गेलेयोबासो गथ'नि ओ देहाजों राफोद जानाय ओ देहाजों लोगोसे मेलेमाबो आरो बिनि साननायाबो माने गोख्रों जालाङो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो गथ'खौ लेखा फरायनायावल' लेखा बा बिजाब फरायनायावल' थुसोमालासिनो जोङो बैस गथ'फोरखौहाय जोङो गेलेनायावबो ओ सम होनांगोन आरो नोंथां आरो जोङो बे गेलेनाय समावबो गथ'खौ ओ जोथोनै लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गेलेनाय समाव माखासे ला गोनां ओ नोजोर होनो गोनां माखासे आयदा थायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो गथ'खौहाय गेलेन ओ फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनायावबो गोसो होनांगोन अब्लासो गथ'नि ओ फरायनो हानाय गोहो गोसोआव लानो हानाय गोहो बेफोरो ओ जौगालांगोन आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे जोङो गेलेहोनायनि अन अनगायैबो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि जोङो गुबुन गुबुन जायगा बा गुबुन गुबुन ओ गोजान गोजान जायगायाव जोङो बेरायनो लांनाया जोबोद गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जों न'आवल' थाबाय थायोब्ला जोङो गावनि मोनसे जायगानिल' बा मोनसे ओनसोलनिल' ओ खौरांखौ मोनबाय थायोब्ला जोङो गोदान गोदान खौरां बा बाथ्रा जोङो गियान आरजिनानै लानो हाया आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोङो गथ'फोरखौहाय न'नि बायहेरायावबो जोङो मालाबा बेरायनो बा ओ दावबायनो लांनाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां दा ओ नोंथां ओ आङो बेखिनि निखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय मानोना जोंहा समाबो जानानै थांबाय नङा होमा नोंथां? दा बिदिब्ला जोङो ओ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों दे औ।